हेल' नोंथां
औ नोंथांङा खोनादों आं जोबोद मोजाङै खोनादों।
नोंथाङा दायो फैदों नामा?
औ दङ आं फ्रियैनो दङ।
दायो आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक लाना फैदों आरो बे टपिकनि सायाव रायजलायनो नोंथाङा दसे समआव मोननो हागोन नामा?
औ औ थभकआ मा जाहैबाय नोंथां?
आंनि दायो थटपिक लानानै फैनाय जाबाय जाहैबाय हानि हानि हाफोरनि हायाव जेनेबा मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सायाव सोमोन्दै सावरायनाय आरो।
औ औ औ जागोन नोंथां।
आरो दानि हाफ्रा माबायदि आरो गोदोनि हाफ्रा माबायदि बुं बेफोरनि सायाव सावरायनाय आरो।
औ जोबोद मोजां टपिकआ दा नोंथाङा एसे फोरमायहरग्रोदो। हानि बागै एसे आं नोंथांजोंसे खोनासंना लाग्रोसै।
औ हानि हायाथ' जाहैबाय दाथ' हायाथ' जोंनि हाफ्राव एसेबां माने गोदोनि बायदि। दा हाफ्राव एसेबांबो हासार गैला मानो होनोब्ला। जोंनिहाय जोंनि खाथियावहाय मोनसे दैबाना दङ बे दैबानायाहायै जोबोद माबलाबाबोथ' न मिथिया नालाय दै बानाया माब्ला फैयो माब्ला जायो बेफोरनि थाखायनो दै बानाया माब्ला फैयो माब्लाबा
औ नोंथां औ औ
माब्लाबा समाव फैनानै जोंनि हाफोरखौ औ जोबोद गाज्रियै हा फबसिन फैयो बाला फबसिन फैयो आरो जाबार फबसिन फैयो बेफोरनि सायाव जोंनि हाफ्रा जोबोर गोजौ गाहाय जानो हमबाय अबेबा खुरखाना थाङो अबावबा जोबोद गोजौ गाहाय जानो हमनानै बेफोरनि सायाव जोंनि माइ माइ आबाद मावनायफ्रा एबा बायदि बायदि आबाद मावनायफ फ्रा जानो हमला मानो होनोब्ला अब्ला जोङो दायो हायाव हासार हासार होब्लासो मोजां जायो आरो जोंनि माइफोराव गोबां एम्फौ एम्फौ जायो दानि माइ आबाद मावबाबो मानो होनो अब्ला बोथोराबो सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला। हाफ्राबो मोजाङै गोदोनियाथ' हाफ्रा जोबोद मोजांमोन आमथा आमथा फुलुंगोनां द थ' जोंनि हाफ फुलुङानो गैला जोंनि हानि जा एसे फुलुंदोंमोन बेखौबो दै बानायानो लांनानै बालासो गारना दोनफैबाय। बिनि उल्थासो जाबाय आरो माइ गायब्लाबो दाया हाफोरखौ समानै समान नङा नालाय हाफ्रा गोजौ गाहाय जाजोब्बाय बिनि जाउनावनो दैफ्राबो बबेयावबा थायो बबेयावबा थाया बिनि थाखायनो माइ माइ आबाद मावाबो मोजां जाला बायदि बायदि माइ आबादल' नङा गुबुन गुबुन आबाद मावबाबो मोजां जाला आरो ‌। गोदोनाथ' जोबोद मोजांमोन हाफ्रा मानो होनोब्ला फुलुंफ्राबो जोबोद दंमोन हाफ्रा ह हाफ्रा जोबोद आमथा आमथामोन आरो ओ गोदोनि गोदोनाथ' मोसौजोंसो हाल एवनानै माइ गायोमोन नालाय। आरो गोदोनाथ' दैबानाफोरबो बिदिनो बांद्राय जायामोन। बेनि थाखायनो हाफ्राबो गोजौ गाहाय नङामोन समानमोन बेनि थाखायनो माइ आबादफोर जेखि आबाद मावा मानो मोजाङै मोजां मोननाय जायोमोन आरो आबादफोरखौ ‌। दायोथ' गोबां सोलायबाय गोदोनि जों दानिजों मा मानो होनोब्ला दायोथ' बयनिबो न'खरफ्राव मोसौफ्रानो गैला। मोसौजों एवबासो हाफ्रा मोजां जायो। होनना मिथियोमोन मानो होनोब्ला दाथ' आरो गासिबो ट्रेक्टरफोरजोंसो एवजोबो नालाय। बेनि थाखायनो हाफ्राबो मोजां जाला होनना मिथिनो मोनदों आरो। आरो मोसौजों एवनाय बायदि जाया माब्लाबाबो मानो होनोब्ला ट्रेक्टरा बिदिनो ओरैनो फिथिंलाबायनानैल' थाङो ओरै इदिनो खना खनलायाव हा हाफोर एवनाया जाया आरो एवब्लाबो आलि सालि गैयै जायै सिफाय लांजोबो
औ
बेबायदिनो मोजां जाया आरो ट्रेक्टर जांब्लाबो। ओमफ्रायो मोसौजों हालेवनाय मोसौजों हालवनायाथ' जोबोद मोजां थख' थख' गासिबो खना खनला फोमोननो हाजोबो आरो हासारफोर बो दंमोन नालाय गोदोनि दिनाव गोबां माइफ्रा गोबां बिदां गोलाव गोलाव जायोमोन आरो दाथ' ट्रेक्टरफोरजों एवनाय नालाय हाफ्रानो मोजां जानो हमला बेनि जाउनाव हाफोरनि हासार गैयिनि जाउनाव हाफ मोजां जायैनि जाउनाव बेफोर गासिबो मिथिंगानि जाब्रबथासिनो नालाय दैबानाफ्राबो बेफोर दैबानाफोरा जोंनि खाथियावनो दै दैमा मोनसे थानायलाय बिनि बे दै बानाया आ फैनानै जोंनि हा हुफोरखौ समान खालामला गोजौ गाहाय खालामलांनानै ओ न' बांफोरावबो न'फोरावबो लोमसावफैजोब्बाय आरो न'नि फारसे गोबां खहा खालामबाय आरो आरो माइ आबाद निबो गोबां खहा खालामबाय आरो हाफोरावबो गोबां खहा खालामनाय जाय आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बेनि बागै।
औ नोंथां आं फोरमायनोसै होनोमा दे नोंथां दैे नोंथाङा खोनासंदों मोजाङै। दा आङो हानि बागैथ' गोबां रोखोमनि सोलायनाय नुनो मोनदों आरो गोदोनि आरो आथिखालनि। गोदो गोदाय हाया गोबां रोखोमनि मोजाङै जायोमोन। गासैबो हाया समानमोन आरो गासैबो हानि बाहागोआ गोबां रोखोमनि मोजां आरो गोदोनि बायदि हा दानि जुगाव मोननो थांलिया। गोदो गोदाय हाखौ माने गोबां रोखोमै जोङो मोजाङै मोजां बिदिनो हालेवनानै फोमोननानै गायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव दानि जुगाव मा होनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय मा होनो मेसिनारि आदबजों दिहुननायजों जोंनि हा फोरावखौ एवनाङाखैखौ मोजां नुनो मोननानै थाङनि आरो गोदो गोदाय नांगोलजों हालेवनाय होनबाथ' नांगोलखौ जोङो नांगोल हालेवनाया सिंनि साखौ हायाव सायाव लाबोनानै सानि हाखौ सिङाव लांनानै गोबां रोखोमनि हाखौ मोजाङै जोङो मिक्स खालामनाय बायदिनो नुनो मोननो थाङोमोन आरो मिक्स खालामनानै गायनायाव आरो बेनि जाउनाव गोबां आबादफ्रा ग्लोब ग्लोब जायोमोन जोंनि माइ फिथाइयाबो रग रगखौ मोनजायोमोन मा फिथाइखौ जोङो माइखौ जोङो ग्लाब ग्लाब जानायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो थांलिया। जायनि जाहोनाव जोङो गोबां रोखोमनि माइ जाय नुनो थां मोनबाय आथिखालाव गोदो गोदाय मोसौजों हालौवैयाव गोदो गोदाय मा होनो मोसौजों माइ मारा होयोमोन आथिखालाव नाथाय दानि जुगाव मा होनो आथिखालनि मुगायाव ट्रेक्टर होनाय मिसिन मसिनारि आदब बिगियानारि आदबजों बाहायनाय जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरा जौगानाय एबा गावनि सानदांथिजों सानखांनानै दिहुननाय बिगियाननि आदब मिसिनारि मुवा बेफोर बेफोरजों मा होनो माइ मारा होनोसै मोसौ हाल म होनो हालेवस जाय माइ मारा होनायाव जोंनि गोबां माइफ्रानो थाम फानानै जोंहा गोबां लस बो जायो जाय जोङो माइखौ गोबां माने खमबो मोननो हायो। एबा गोबां रोखोमनि माबा बुरजाबो मोनो मोननो हाला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइआ जोंना नस्थ थ जायो एबा खहा जायो आरो नोंथां जाय जोङो माइखौहायो गोबां बुरजा मोनोमोन गोदो गोदाय मोसौजों थख' थख' माइ मारा होनानै थख' फट'खौ जोङो मोननो हायोमोन नाथाय दा जुगाव जों मोननो थांदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो दानि जोंनि आथिखाल आथिखालनि सुबुंफोरा मोनसे टेक्न'लजि बिगियानारि मुवाजों आबाद मावनो हमो। जाय जोङो मा होनो बबे हायाव मा आबाद मावोब्ला बबे हायाव मा आबाद मावोब्ला जायो एबा मा हायाव जोङो आबाद गायोब्ला जा माइ आबाद मोनो बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरो मेसिनारि मुवा बायनायजों जाय जोङो जोङो मोनसे हायाव मा आबादखौ मावोब्ला जाय आबादा गोबां रोखोमनि जायो एबा जाय जाय जाय जों माबा मोनसे अबेबा दखरसे हायाव मा आबादखौ मावोब्ला बे आबादाव बे हायाव मा आबादा जागोन बे आबादाव माइ जागोन ना बेलेग मुवानि माइ एबा आबाद जागोन मोनसे जिंखा एबा फोरला जिंखा एबा केरेला एबा कफि एबा आलुआ जागोन। बेबायदिनो जोङो गोबां हायाव मा मा मुवा एबा भिटामिन एबा सि भिटामिन एबा पटासियाम मा होनो केलसियाम मा होनो मेगनेसियाम मा होनो सिलभार सिलिकन बायदि बायदि थायो बेबायदि रोखोमनियावनो गोबां रोखोमनि जोङो मा होनो नुनानै मा होनो मिथिनानै एबा जोङो मा होनो मा होनो बिदिनो आबादफोरखौ मावनो हायो मा जायगायाव अबे अबे खन्द'आव जों थालिर बागान जागोगोन बबे खन्द'आव नालेंखल बागान जागोन अबे खन्द'आव माबा मा होनो? नोंथां आरो अबे अबे खन्दआवहाय जोङो माबा मोनसे मा होनो माबा आबाद जागोन बानलु सिब्र' आबाद जागोन बेनि जाय जोङो आथिखालाव मेसिनारि मुवाजों नै जों गासिखौबो मिथि हायो आरो नोंथां जाय जोंनि दुब्लि टारखौ जोङो मोनसे हाखौ जावनानै मेचिनाव होनानै जों बे मेचिनजों अबे हाया माबा मोनसेनि खम जा दं बबे हायाव मोनसे केलसियाम एबा पट पटासियाम जोंनि हाया गोबां रोखोमनि दातुफोरजों दाजानाय गोबां मुवाफोरनि मा होनो गेसफोरजों दाजानाय रासायनारि मुवाफोरफोर जों जेरै पटासियाम केलसियाम मेगनेसियाम ओ मा होनो कार्बन बिदिनो मा होनो ओ सिलिकन बायदि बायदि मुवाजों जोंनि मा होनो हाया ना जाया आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जों हाखौ मेचिनजों नायोब्ला गोबां रोखोमनि मा होनो हाखौ नुनो थाङो जाय जोंनि हाया माखासे मा होनो नांगौखिनि गोनांथिखौ लुबैयो जायनि जाहोनाव माखासे जोंनि हायाव नांगौ जानाय मुवा बेफोरखौ मा होनो मोन मोनैनि जाउनाव जोंनि हाया हासार गोनां जाया जाय जोङो आबाद जानला मेनला मावनानै जानला मेनला फिथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथां जाय जों नाथाय आथिखालाव मोननो हाबाय बिगियाननि मुवा आदब मोनसे मेसिनजों जोङो मोनसे हाखौ जावनानै बेखौ सिफ्लेनानै जोंनि मेसिनाव होबानो जों मोनथियो दि हाया बे हायाव मा रोख खोमनि आबादा जायो माखौ गायोबा बांसिन मोजां मुलाम्फा जायो बेनि जाहोनाव जों माखासे हाखौबो नायनो हायो आरो नोंथां बेखौ बे मेसिननि मुङा जाबाय सयेल टेस्ट सयेल टेस्टिं बेखौ गोसोआव ला नोंथां दा नोंथाङा मिथिगोन बेखौ सयेल टेस्टिंआव नायनो थाङोब्ला जोङो मालाबा समाव जों हा नायनो थाङोब्ला जोंनि हाखौ जोङो बुथुम बुथुम लानांगोन मोनसे दख'रसे नालाय बे सयल टेस्टिंआव मेचिनखौ होनांगौ मोनसे माबानि सायाव आरो मा होनो बेहायो मा होनो मोनसे मोनसे आदबजों बाहायनांगौ फरमुलाजों दखरसे दखरसे दखरसे जावनानै आरो बैनि हाखौ जावबाथाय बैनि हाखौ जावदोलाय ओरै खेंख्रानिखौ बिदि हाखौ दखर दखर जावनानै लांनानै मेसिनाव सोनांगौ आरो जाय जोंनि मेसिना मोनथियो मा बै हायाव माबा मोनसे रासायनारि मा होनो मुवाया खम जाना दं आरो नोंथां बेनि जाउनाव जों बिनिफ्राय जों बायनानै लाबोनांगौ माखासे हासारफोरखौ हायाव सारफैनांगौ जाय जोंनि हाया गोग्गो आरो गोथार हा एबा मा होनो हासार गोनां हा जायो आरो मैखोम हा बेबायदिनो जाहोनाव जोंनि हाया माखासे रासायनारि आथिखालाव थानाय माखासे रासायनारि मुवा बायनायनि जाहोनाव जोंनि हानि गुना खमायलांदों एबा हानि माने जोंनि हायाव थानाय माखासे हासारा खमायलांनानै जोंनि आबादफोरखौफोरखौ जोबोद खमाय जानो हमदों आरो बेनि जाउनाव जोंनि माखासे आबाद मावनाय जेरैखि माइ आबाद बेफोरो जेबो खमै जानो हमदों हनै माबा हनै रानलांनाय अबेबा दखरसेयाव राननाय अबेबा मोन दखरसेयाव थैनाय बेखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोना जादों जोंनि माख माखासे मा होनो आबाद मावनायाव जादों आरो नोंथां दा आं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मा होनो आबादफोरखौ जोङो गायलाबायनानै जानला मेनला दोननायबो नुनो मोनो जायनि हाया लस खस्थ' थायो जाय जोङो हायाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै मोननो हायोमोन बे आबाद बे हायाव आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननो थाङो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादखौ जों नुनानै मावनानै जानो हायो नोंथां जोंना होमबा दे नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनाय गोबां बाथ्रा मिथिनााय मिथिखो मिथिनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों नों नोंथांजों आङो फिन सावरायबावनो मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय नोंथां दे होमबा नोंथां जोंनि सावरायनाय समखौ बेसेन दोनथ'नाय जाबाय दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ दे